हेल आदसा गिबि गिबियावनो बरायनाय थाबाय गाहाम हामलायनाय थाबाय मोनाबिलिनि
औ नोंथां नोंथांखौबो बरायनाय जाबाय
गोजोननाय थाबाय आदसा जोङो दि नै जोंनि बर समाजा रांखान्थि हालोदाव माबायदि ओ राफोद ना एसे लोरबां बा लोरबां मानो लोरबां बा राफोद बा बेसेबां राफ राफोद जाबाव नांगोन ना नांला इनिसाव जों एसे सावरायनो साननाय आरो रांखान्थि लोरबांनि जाहोनाव जोंनि स समाजाव खहाफोर जादों ना जायाखै बा जादोंबा माबायदि बिनि सायाव जों एसे सावरायनो आखायाव लाबाय
औ औ जायो दे रायलाय जायो ।
आत्सा नोंथां जोङो जोंनि बर समासा आंनि नोजोराव रांखा खान्थियाव राफोद नङा आरो आंनि ख कमेन्ट बादिबा राब फोर नङा जोंनिया दाबो जोबोद रांखान्थियाव लोरबां दुरबल जिखिनि नांगौ । बेखौनो जोङो माने जिख नि जानो जानायाव नांगौ । बेखौनो जों माबानो हानाय ओ बेबस्था खालामनो हायि बिदिबो जोङो बर समाजाव मोनदों बा मोनो थ बेफोरखौ नोजोर होयोबा दुखुनांथाव ।
उम ।
जों बिनि सायाव ओ राहा हिसाबै नोंथाङा माबाफोर ओ बुंनो हागोन नामा बा सानो नामा नोंथाङा? ओरैबायदि मोनसे राहा लायोबा जानो हागौ बेफोरो गैया जागौमोन ।
औ औ औ औ । रांखान्थि होनोब्लाथ जोंनि बर समाजनिखौ नोंथाङानो बुंखाबाय एसे लोरबां होननानै ।
उम ।
रांखान्थिखौ जोङो ओ एसे माने जौगाखां खालामनो थाखाय जोङो माने ओ बरफोरा खायसे माने सुबुंफोरा आरो ओ । लेखा फरायनाय बा लेखाब फरायनायावल बेबायदि नांथाबनानै थायो बाहेरा माने ओ रांखान्थिनि - सोमोन्दै माने सानखाङा आरो जेने ओ खायसेफोरा माने फरायबाय फरायनानै माने फिसा फिसौ माने बिजनेसफोरखौ मावनो लाजिनायबो मानसि जोंनियाव
उ उ उ मोजां फइन्ट बुंदों नोंथांआ उम ।
औ औ । माने बेबायदि लाजिनानै थानायावनो गावखौनो बेखार साननानै बिदिनो गोलैसोनानै थाबाय जुदि बैफोरबायदि मानसिया माने गावखौनो गोरों बेबायदि साननानै माने जे माने लाजिया लासिनो बिजनेस लाइनावबो फैयोबा माने गावखौनो माने औ जेने नों बेबाय दि गिदिर बिजनेस मावालासिनो जोंनि बर'फोरा माने मावबाय थाखायो नङा होमबा ओ जेरै दाउ अमा फिसिनाय ओ मोसौ बोरमा औ हांसो बेफोरबायदि फिसिनानैनो जुदि नोंथां ओ मा होनो गावखौनो माने दालांनो बेबायदि साननानै फैयोबा बेवहायबो जोंहा रांखान्थिया एसे दा-दावगाखांनो हायो आरो।
उम हो हो नोंथाङा नोंथाङा माने नोंथाङा फुलि फकास खालामदों बिजनेसनि सायाव। जोबोद मोजां माने जों बिजनेस बिजनेसाव माने ओ जेननाय देरहानाय थायो लाफ लस थायो खिन्थु जोङो गावखौ दैदेनलांनो हा हायो जों बिजनेस नि जोहै जे सरखारा गासैनोबोथ' बिदि बेबस्था खामना हा नाय नङा साखरिनि हग माबानि हग खिन्थु बिजनेसथिंबो थांथों होननानै जोंखौ सरकारा बायदिसिना स्किम निस्सय बानायना होदों नोंथाबो नुबोगासिनो बारबोनाय बोसो बेफोरावबा आ बै साखरि गैयै सेंग्रा सिख्लाफोरनो बायदिसिना मुद्रा लन माबा लन बिदि बायदिसिना ओ राङारि अनसुंथाइ अन रानु राङारि अनसुं दायबिद दि होनानै ओ बिसोरखौ थारमाने मोजाङै ओ राफोद जाथों रांखान्थि थियाव सोलिना जाथों नङाबा जों बोरै मा जानो बेफोरनि थाखाय सरकाराबो सान्दों जोंबो सरखारारखौ एसे कपारेसन होलायबा जोंनि बिदि बर'ल' नङा गुबुन हारियाबो बिदि माने
औ।
ओ बिसोरबो एसे राफोद जानो हागोन इनिफ्राय नै-नैनि नोंथाङा मा सा सानो जानो हागौ नोंथाङाबो नुदों जे सरखारा ओ मा होनो महिला गद फोरनो खेबसेबा जि रोजा खेबसेबा नैजिबा रोबा नैजिबा रो बा गु रोजा दि बायदिसिना जि होबाय थादों बेखौ ओरैनो जानो होदों ना माबा मोनसे मावनो होदों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो।
आं औ आंथ बेखौ माने ओरैनो जानो होदों बायदि साना आरो ना। बे अनस अन बेखौ अनसुं थाइ महरै होनाया मा माने ओ राङारि जेरै जोंनि हालोदा लोरबां बे बेखौ सरकारा मिथिनानै माने एसे माने अनसुंथाइ होनानै बेखौनो फेहेरनानै लाथों बेजोंनो माबा मोनसे खालामथों बेबायदि साननानै बे रांखौ हरदों आरो। आङो बांसिन जोंनि ओ महिलाफोरखौ बेखौनो नुयो जे माने बिसोरो रांखौ मोनबाथाय राननानै लाबाय बेबायदिल खालामो आमफ्राय बेखौ फेहेरा आरो माने नांगौ बायदि माने बिजनेस बा दाउ-अमा फिसिनाय बां बांसिनानो बेबायदि खालामा आरो बिसोरो। माने ओ गाव गाबागाव राननानै लानानै ओ बेनि उनावहाय माने गावसोरनो बाहायनानै जाबाय बा लन सुखनांगौबाबो गावनि पकेटनिफ्राय बेबायदि सुखनाय बेबायदिसो नुयो आरो आङो
माने माने नोंथाङा बुंनो थांदों मा बेनि फ्राय ओ जेरैबायदि माने जाय बिथांमोना हरदों बि सोर आसा खालामदोंमोन बिदि फिथाइ थायाखै आरो बारा ना बेखौ बुंनो थांदों नोंथाङा। उम नंगौ नंगौ खायसे सोरबा बानायदोंबा बिसोरनि खोथा मोजां खो जों बारा नुहुर मेगनजों बारा नुवाखै आरो ओमफ्राय जों बुंदों बाथ्राखौ उम नंगौ नोंथाङा मोजां खोथा बुंदों आदसा थिगानो दं। बिनि उनाव जोङो जों मायाव फैखो जोंनि जिब जुनार फिसि नायाव फैबाय बेनि उनावहाय जोंनि फरायसाफोरा एसे नुदों थाङाबो जोंनि फरायसाफोरा कमार्स स्ट्रिमखौ फरायनो बायो बहुत जों फरायसाफोर नुहु दों कमार्स स्ट्रिम फराय बेनो बानायनि जाहोनखौ नोंथाङा मा सानो एसे बुंनो हागोन नामा?
बे आयदाखौ फरायनो बानायनि जाहोनखौनो आं बेखौनो बुंनो सानो जे खायसेफोरा माने इन्ट्रेस्ट जानानैबो लायो बेवहाय लानानै गावसोरो मा सानोथाय उनावहाय माने गोरा सो मोनहैयो ना मायो आं बेखौ मिथिया खिन्थु जायफोर फरायदोंना फरायदों बे फरायनायफोराबो माने फरायनानैल दोनदों आरो एप्लाइ खालामा आरो गावनि माने देइलि लाइफआव बेबायदिखौ फरायनानै मोनबाय गियान मोनबाय बेफोरखौ जे एप्लााय खालामनांगौ बेबायदि खालामनाय बेखौ आं बांसिनखौनो नुनो मोना आरो आरो गोरा होनबाथ माने गासैबो साबजेक्टआ थ बे एखेयानो नङा होमबा गावबा गाव गावनि फरायनायनि सायावसो। खिन्थु जाय माने कमार्स स्ट्रिम बेखौ फरायोबा दे जोंहा बिजनेसाव थांनो हायो बेखौ मिथिखानानै औ थानानैबो माने फरायबाय फरायनानै रोंगौथिखौ मोनबाय थेवबो बेखौ एप्लाइ खालामनायखौ जों नुनो मोना आरो बेबायदि बि खायसेखौ आरो बांसिनखौनो बेबायदि आं नुदों। औ
जोबोद जोबोद जोबोद मोजां मोजां नोंथांङा नंगौ जोंनि मानसिया आं बहाय एद खामबाय जोंनि मानसिया माने ओ बिजनेस लाइनखौ बारा फसन खामा नालाय माने कमार्स माने अनलि बिजनेस साननानै बो खायसेया थाङा नामा बिदिबो नंखाङो आं है कमार्स फराय बिजनेसो मावनांगोन आं बिजनेस मावनो गोसो गैया खिन्थु कमार्स सिमाव थांनानै जोङो जब मोनो बा जोङो बायदिसिना एकाउन्टेन्ट हक बा माने मेनेजार हक ओ बिदि गोबां जोङो बेंकआवबो खामानि मावनो हायो इफोरखो बारा सानहैयाबा माने खोथाया आरोखि होय बिदि बिदि होननानै जानो हागौ बेफोरनि थाखायबो जानो हागौ थिगनो दं जोङो मुदायाव फैफिनबाय जोंङो मा जों रांखान्थिखौ रांखान्थिनि अभाब नि रांखान्थिनि आंखालाव जोंनि समाजाव फरायसाफोरा गोबां खहा जादों बेखौ आंबो एसे नोजोर होदों जे नांगौ बायदि बिसोरो लेखाफोर ओ बाहेरा एक्सट्रा लेखाफोरखोबो बिसोर बायनो हाया। स्कुलाव होनाया मालाबा थोजासे नङा ओमफ्राय आरो जोंनिया ओ टिउसनफोरबो खायसेया होनो हाया स्कुलाव गथफोरा बुरजा जाबा बा मा खासेबा माने फोरोंनायाव मालाबा बुजि मोनस्लाबैफोखो बेफोरखौ एसे एनै एक दुइ माबा खै माससो टिउसन लानाय जों क्लियार खामनो हायो बिखिनि राहखो जुदि रांगै बा गारजेनफ्रा होनो हाया बेबो मोनसे बेनिफ्राय आरो लोगोसे जोंनि रांखान्थिनि आंखालाव गथ'फोरा गथ'फोरनो जिबायदि जानाय लोंनाय होनांगौ फरायसा हिसाबै बिदिनो मोनायाव खेबसे गाइखेर गिलाससे होनांगौ बा सम सम बिदिआ आपेल आंगुर होनांगौ बा सम सम जोंओ ओ मोजां फि भिटामिन थानाय जाहोनांगौ बेनि फारसे जोंहा माने सांग्रां जोंहा खम जाहैयोबा सांग्रांथि गैया आरोखि जे बिदिबो होनांगो जों बिदिनो फरायबोबाय एख बिदि मोनजायालासिनो बिदि माने ए। ओ गोदोनि खोथाजों रुजुनानै माने बिदि दोनलांनायखौ आं नुनो आरो थ बिनि सायाव नोंथाङा मा बुं
उम। ओह बेखौ नो बुंनो सानो खि गारजेनफोरखौ आरो ना? आ ने आबाद होनबाथ' जोंनिया बर'फोराथ' आबादजोंनो सोलिखायो नङा होमबा आबाद होनबाथाय बां ओमफ्राय माने एसे गाहायाव सानो आरोना माने आबाद मावग्रा मानसिखौ एसे माने गाहाय बिदि लेबेलाव नायो आरो जोंनि माने समाजा आरो खिन्थु बे पेरेन्सफोरखौ आं बिदि सानो आरोना माने जायफोरहा एसे हाफोर दङ आरोना। एसे माने गोनोखो आबाद जों मावनानैहाय माने एसे प्रडाक्सनखौ बारा खालामनानै बेफोरखौ जोङो। फाननानै रां आरजिनो हायो आरो। जिखिनि हा दङ बेवहायनो। आरो बेफोरबायदि माने खालामोबा माने राङा रांखावरि बिथिङाव एसे गावखौनो गाव बांसिन गोख्रोंसिन खालामनो हायो आरो। बेबायदि खालामोब्ला माने जोंनि गथ फोरनि नांगौ जानाय गोनांथि बेफोरखौबो जों सुफुंनो हाबाय प्लास माने ओ पेरेन्सफोरा एसे माने ओ जिबायदि नांगौ गथनो बेसेबां गोनांथि जायो गथखौ जेब्लायबो माने गथनि सायाव एसे माने नायबाय थानांगौ आरो माने गथ आ आंनि गथआ माखौ मोनाखै जेनेबा बिजाब मोनदोंना मोनाखै बेबायदि साननो नाङाखि माने जोंबो गोदो बिदिनो फरायबोबाय जों आं आंखालजोंनो सोलों माने सोलोंनो हादों बेबायदि बेबायदिखौ सानालासि नो आंनि गथआ माहाय गोनांथि जादों माखौ मोनजायाखै जोंनि देहानि थाखाय मा सुफुंसार मुवाया गोनांथि जायो बेफोरखौ माने एसे नायलायलायनानै हाय औ
आं थिगानो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गाहाम मोनबाय जोबोद गोदान खोथा जोङो मिथिनो मोनबाय सावरायबाय आसा खालामो बि बि जों आरो सम मोनबावनानै जोङो राय्लायगोन नोंथांनिफ्रायबो मोजां मोजां गयला ओंखारबोदों आं बि ओ आं मिजिं खिन्थु जे बहत मोजां मोजां पइन्ट ओंखार गोजोननाय थाबाय लोगोसे आं जिखिनि हायो बुंबाय गोरोन्थिफोर जायोबा आङो निमाहा
औ आंनियाबो गोरोन्थि जानो हागौ। उम